खोनादोंना नोंथां? औ दायो नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'योना नोंथां?
बो खालामाखै बोथोराबो बिराद गरम नालाय ओरैनो बिफां सिङाव जिरायनानै दङ।
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव फन हरनायसो जादोंमोन नोंथां।
अ जागोन जागोन।
बे आयदायानो जाहैबाय जे जोंना बर' आइजोफोरा आथिखालावहाय माबायदि जौगाखो बा गोदोनि समावहाय माबायदिमोन बिनि सायावहाय आंङो एसे सुंद'यै सावरायलायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ जोबोद मोजां बे आयदायाथ' मानो होनबा आथि खालाव जोंनि बर' ओ बिमाफ्रा बा लाइमोनफोरा सिगां समाव मा बायदिमोन आरो दा समाव जों माबायदि जौगाबोखो बेखौ सावराय सावरायनो गोनां मानो होनोबा सावरायाबा माखासे बुस्थुखौ जों मिथिलायनो हाया सावरायनाया जोबोद
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ। बिदिब्ला आंनो एसे जागायग्रोनोसै नोंथां। जे जोंनि बर'फ्रा दा माबायदि बि जोङो सोलिबोखो गोदोहाय माबायदिमोन। आं बिदिब्ला जागायलांदिनि नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ। दा जोङो बयबो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जे हाथाय बाजारफोराव थां थाङोब्लाबो जोंनि बिमा बिमाफ्रासो बांसिनानो मैगं बा जेरै दाउफोरखौनो होन दाउ ब्रयलारफोरखौ फाननायफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनसै आरो दा गोदोनि स समावहायथ' जोंनि बिमा बिमाफ्रा बा जोंनि आबै आबौ आबैमोना बिसोरो बांसिना न'आवसो थानानै गावसिनि खालि फिसा फोरखौ संनाय खावनाय आरो फिसायनो जे ओ गस्लाफोर सुना होनाय बेफोरावल' जोङो नुनो मोनोमोन आरो बिसोरो सोरो बे बाहेरानि दा आथिखालाव जेरैहाय बिसोरो फालांगि खालामो बेफोरबायदि बिसोरो खालामामोन बा ओ बिसिनि बिसायफोराबो मा सानोमोन मा खालि हिनजावफोरा ओ गोदोनि समनिया ओ न'आवल' थानांगौ न'खरखौल' सामलायनांगौ बेफोर बेफोरबायदि सानोमोन आरो दा बिसोर गोदोनि दिनावहाय। नाथाय आथिखालावहाय दा जोङो नुनो मोनसै जे जोंनि हिनजाव माहारियासो बांसिनैहाय ओ आबाद मावनानैहाय आरो बेखौ फाननानै आरोबाव जोंना दंबावो ओरै जि दानानैहाय गावनि न'खरखौहाय बिसोरो सुंथागासिनो बा
नंगौ माने बुंनो थाङोबा फाला फालांगियाव जोबोरै माने गोसो होदों नङा होमबा।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां। आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो आथिखालनि आइजोफोरा जे जि दानाय बे गावनि आखाइजोंनो जे जिफोरखौबो दानानै गानो आरोबाव जोंहा ओ मेसिनाव दानायफोरावबोथ' बयबो जोंनि बर' आइजोफोरखौनो दानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो गोबां बिसोरो खस्थ' खालामनानैहाय बेे जि दानायफोरावबोथ' गोबां खस्थ' गरमावहाय नोङो जेराय हाबबाय थानांगौ बेफोरबायदि बिसोरो खस्थ' खौ लानानैब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजोंहाय आथिखालावहाय गावनि न'खरखौ खुंगासिनो आरो आरो बेजोंनो जोंनि फिसाफोराबो फरायनायावहाय बा थाइसे थाइनै बे रांफोरजोंनो बिसोरो गावसिनि ओ गोसोफोरखौहाय बुरखायनानै दोननो हासै आरो आजिखालि जोङो नुनो मोनो। आरोबाव जोंना दंबावो बेबायदिनो दाउ अमा लानानैबो जोंनि आइजोफोरा आजिखालि बिराद ओ जौगानायखौ जोङो नुनो मोनसै जेनाखि दाउ फार्म बा अमा फार्म बेफोरखौबो बिराद जोङो ओ खनाय बा सामलायनायखौ नुनो मोनसै आरो आजिखालिहाय गोदोनि दिनाव थ' जोङो बेफोरखौ नुनो मोनामोन बा जोङो मिथि
दा नोंथाङा नोंथाङा सानो नामा बे समाव बि माने बर' आइजोफोरा इसेबांसिम माने बाहेराव फैनानै हौवा फोरजों समान-समान खामानि मावदों बा मोजां खामानि मावगासिनो नङा होमबा। दा बेनि सोलायनायनि गुबै जाहोना मानि थाखाय जादों बेखौ न
औ औ नंगौ नोंथां दा जे आंनि मोनाव बा मोनदांनायावहाय ओ बेफोरनि सोलायनायनि जाहोन जाहैबाय ओ जेनाखि जोंनि रांखान्थि बियो गोदोनि म मावहाय जोंना एथ'ग्र्रा बेबायदि ओ रांखान्थि गैयामोन जे जोङो न'खरावहाय सानै साथाम फिसाफोरखौहाय मोजाङै फोरोंनो बा गियान होनो जोंहा बे राहा बा खम जायोमोन। आरोखि रांखावरिया बिनि जाहोनावहाय गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ फिसा हौवाफोरखौहाय बांसिनै फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। जिहेथु जोंना हिनजाव फोराहाय ओ हाबा जाखांनायनि उनाव गुबुन न'खरावसो था ङो नालाय थ' बिमा बिफाखौ नायनोब्ला जोंना हौवाफोरखौसो गोनां जायो बिनि थाखायनो हौवाफोरखौ बांसिनैहाय बिसोरो खस्थ' मस्थ'ब्लाबो औ बांसिनैहाय फोरोङोमोन आरो। दा बिनि जाहोनावनो गोदोनि दिनावहाय बे हिनजावफोरा बेफोरबायदि बांद्राय हौवाफोरजों समान-समान साख्रि बाख्रियावनो होन बा रां खामायनायफोरावनो होन जोङो बिदि नुनो मोनामोन आरो नोंथां। आंनि साननायावहाय आं बेखौनो सानो आरो।
नंगौ दा आं मोननैसो बुंनाय नङा होमबा नों।
औ नोंथां जागोन-जागोन।
जे जोंनि बर आइजो फोरा गोबां माने रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाबोगासिनो आरो मोजां खामानि मावनानै समाजाव बयजोंबो अनसायजागासिनो आरो रांखान्थियारि बिथिङावबो साफ्रोम न'खरानो मोजां जाबोगासिनो जों बेखौ बुंनांगोन। मानो होनोबा बेहाय जोंहा बर' आइजो फोरनि गोबां आखाइ दं। नङाब्ला बर' हौवाफोराल' सिगां समावबो संसारखौ जाबोदों। बेबायदिनो थाबाय थागौमोन। दा सोलायनाय हिसाबै जोंनि बर' आइजोफोरनिबो आख खाइ दं आरो। आङो गिबियाव बुंनो सानदों आथिखालाव जोंनि माखासे भारतारि सरकारफोरा इनिसियेटिभ लादों। बर' हिनजावल' नङा जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुप नङा होमबा।
नगौ नंगौ।
सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंबो जोंनि बर' गोबां गामिफोराव थानाय आइ जेनेबा आब' बाजै मोनहा बिसोरो माने गाव सिनि ओ माखासे राङारि अनसुंथाइ मोननायनि गेजेरजों खामानि मावनो सु बिदा मोनदों जेरै दाउ फिसिनाय नोंथाङानो दहय बुंबाय। अमा फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, बेफोरबायदि फिसिनायनि गेजेरजों बा गोदान मेथडजों सोलोंनानै जोङो खुद बेफोरबायदि रां आरजिनो थाखाय सुबिदा मोनदों। बेल' नङा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जेरै ओ नोंथाङानो बुंनाय बायदि थाबाय थायाखै बर' समाजा बर' हौवाफोराबो बुजिदों नोंगौ। आथिखालाव बर' हिनजावफोराबो हौवा आरो हिनजाव फिसाफोरखौ ओरैनो माने सिगांनि बायदि खालामनानै दोनाखै। फरायनायखौ समानैनो हगारदों आरो फिसा खौ बेखौबो मोजां स्कुलाव सोदोंबा हिनजावखौबो आरो हौवा मोजां एखे स्कुलावनो सोनायखो जों नुनो मोनो। आवगाय समाव जों नाथाय बेफोरबायदिखौ खुब खम नुदोंमोन फिसा हौवाखौ इंराजियाव सोदोंबा फिसा होनजावखौ बर' मिडियामाव बे फोरबायदिखौ राननायखौ नुदोंमोन नाथाय आथिखालनि दोनैनि बर'फोरनि समाजा बेफोरखौ जों सोलायनो हादों। बेजोंनो जों नुनो मोनो आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां बिजाब फरायनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हादों। सोरबाया ओ नार्स जादों। सोरबा दङ गैया गैया नङा दङ डक्टर डक टर दङ सोरबा अफिस बा अ फिसफोरावबो दिनै गोबां जोंनि बर' आइजोफोरखौ खामानि मावनाय नुनो मोन्दों। सोरबा खेरानि, सोरबा ओ थार्द ग्रेड, फर्थ ग्रेड बेफोरबायदि। खामानि मावदों आरो बेनिफ्राय जों बांसिनै आथिखालाव नुनो मोनबावदों दानि लाइमोनफोरखौ बिसिबां फोरोंगिरि नङा होमबा फोरोंगिरि बुङोबाथ' फ्राय जोंनि बर' आइजोफोरानो गोबां स्कुलफोरावनो माने बाहागो लागासिनो। फोरोंगासिनो समाजनि मोजां खामानि मावगासिनो आरो जों नायनो थाङोब्ला नुबावो जोंनि गिदिर गिदिर इउनिभारसिटिफोरावबो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिफोराव बर' डिपार्टमेन्टाव हेड जेरै जि बर' आइजोफोरानो दङ। गुवाहाटि इउनिभारसिटियावबो हेड हिसाबै बर' आइजोआनो दङ। दा बेफोरो मोनसे समाजनि बेबो जौगानाय आरो बाख्नायथाव आरो बर' आइजोफोरा उन जानानै थायाखै दा जों मिथिनो मोनो माने बिथांमोनानो माने आ थिखालाव गोबां बर' हौवाफोरजों लि रेब नाय खामानियावबो समानै मावफागासिनो आरो जिउ जिउखौ माने समाजखौ दैदेनगासिनो दा माखासे जोङो औ दा जों बर' आइजोफोरा माने न'आवल' संनाय खावनायजों नांथाबनानै थायाखै न'आव बो संदों आरो बाहेरावबो खामानि मावहैदों फारफ्रोमबो बिथिावनो मा माने बर' आइजोफोरा आथिखालाव हौवाफोरजों समान समान खामानि मावनाय जों लोगोसे माने गावखौ दि गुबुन हारिफोरजों रुजुनो हानाय जेरै गुबुन हारिफोरनि हिनजावफोराबो फरायनायनि गेजेरजों नङा होमबा मोजां खामानि मावनानै रां आरजिदों दा जोंनि बर' आइजोफोराबो बेबायदिनो जों जौगानायखौ नुनो मोनदों। बे मोनसे जोंनि समाजाव खुब माने सोलायनाय बुंनांगोन। मानो होनबा सिगां समाव जों बेबायदिखौ इसिबांसिम मोननो हायाखैमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफोरादि बेसेबां आखा फाखा बेखौ जों जोंनि समाजाव देखायनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म बुंनो बुंनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां। आरोारै नोंथांनि बाथ्राफ्रा बा साब बुंनायफ्रा बिराद मिनिंफुल नोंथां। आङो ओ जिहेथु बे औ बर'आ आथिखालावहाय बर' आइजोफ्रा माबोरै जौगाखो बा गोदो माबायदि बिनि सायावहाय नोंथांजोंहाय दसे समब्लाबो सावरायलायनायावहाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिसिम खोनादोंना नोंथाङा?
बे समाव माने सानै जों म बर' हारिनि आइजोफोरनि जौगानाय बेखौ सावराय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनो बा जों मिथिलायनो गोनां बयबो
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंहा समाव नङा ह अब्ला जों फिन नोंथांनो बेखिनि समखौ होनो थाखाय आंनि गोरबोनि फ्राय अन्नाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां औ।
औ दे बिदिब्ला।